नोंथां नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
हेल' ओ नोंथां कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय ओ मोनसे आयदानि सायाव आङो सावरायनो नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन दा नोंथाङा सावरायनो सम दंना?
औ सम दङ नोंथां सावरायजागोन।
जोंनि आबाद मावनायनि बिथिंनि सायाव ओ आं नोंथांनिफ्राय ओ मिथिनो लुबैदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना औ
जोंनि आबादानो गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय जोङो बोथोर हिसाबै आबादखौ मावनाय जायो जेरैहाय दैज्लांनि आबाद आरो मेसेंनि आबाद हिसाबै मावनाय जायो जोङो आबादखौहाय बुंनो थाङोब्ला जों बर'फोरा माइनि सायावनो सोनारनानै थायो बांसिन सिनानो जों बयबो बर'फोरानो बांसिनानो बांसिनाव नखरानो जोङो बांसि सिन जायगायावनो जोङो माइ आबादखौ मावनाय नुदों जेरैहाय जोंना माइ खौ मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर मोननैबो बोथोराव जोङो मावनो हायो बेबादिनो जोङो दैज्लांनि आबाद बुङोब्ला माइ आरो बिदिनो था आरो पटल जोङो राङालाव खुमब्रा लेस स्रि भेन्दि मैथा बेफोरखौ बुंनो हायो बेनि उनावहाय मेसेंनि आबाद बुङोबा जोङो दालि देसि बेसर जेरैहाय कबि बिदिनो जेरैहाय लाइ लाफा मैगं मथर बायदिसिना बेफोरदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङ आबाद मावनो हायो जोङो औ नोंथां जोङो दा बांसिनानो दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावनाय जायो जोङो दा दैज्लां बोथोराव थासनि आबादखौबो गोबाङैनो मावनाय नुबोदों जोङो थासनि आबादखौ मोजाङैनो मावो मानो होनोब्ला जोङो जोंनि थास आबादखौ जोङो थासखौहाय गोबां गासैखौबो जाजायो होननानै बुंनो हायो जेरैहाय थास बिसं थास' बिथुरि आरो थास' बेदर, आथिं, बिबार जोङो थासखौ गासैखौबो जाजोबनो हायो।
औ नोंथां
माइ आबादखौ बोरैहाय मावो बुंनो थाङोब्ला जोङो गिबियावनो मा दानावहाय जोङो दैज्लां बोथोराव आबादखौ मावनोब्ला मा दानावहाय जोङो खोथियाखौ फोगोन, जोङो खोथियाखौहाय सतदाननि गेजेर नङाब्ला जोङो जेठ दानाव फोनाय जायो। माइ खोथिया फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोंनो मा नांग्रोगोन होन बुङोब्ला जोंनो माइलि नांग्रोगोन। नङासै होनबा नोंथां? औ माइलि जोङो मेसेंनि जोंनिनो माइ जा आबाद हागोन जोंनि माइनि माइ दैखौनो जोङो दोनथुमनानै लाजायो। बेनिफ्राय जोङो बाजारनिफ्रायबो बायनानै मोनो जोंनि माइलिखौहाय जोङो - जोङो बे माइलिखौहाय फोनो थाखाय जोंनो नांग्रोगोन गिबियावनो हा बे हा खौ जोङो बोरैहाय हिसाब लानो बुङोब्ला जोङो जोंनि माइलि बा जोंनो आबादखौ जोङो बेसेबां बुरजा हायाव मावलांदों माइ आबाद बेखौ जों मिथिनानै लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय जोंनो बेसेबां माइलिनांगोन औ बेखौ जोङो हिसाब खालामगोन बेनि उनावहाय जोङो बेसेबां दब्लाय बैसे जागोन जोंनि आबादा बा जोंनि माइलिया बेखौ बेसेबां फोनांगोन बेखौ नायनानै जों जोङो हालेवनानै लाग्रोयो जोङो माजों हालेवनो बुङोब्ला जोङो जेरैहाय मोसौ-मैसो आरो जों ट्रेक्टर बेजोंबो हालेवनो हायो बेनिफ्रायहाय जोङो बेजों मोजाङै सानै हेवना लानानै मोजाङै मै होना लानानै नानै जोङो बे जा जोङो खोथिया जोंनि फोगोन माइलि बेखौहाय जों जोङो हरसे सोमनानै दोनग्रोगोन जोङो दैयावहाय दैयाव सोमनानै बोखांनायनि उनावहाय जोङो जाहाथे बियो गुदुं जानानैहाय मोजाङै गाजा अरो जेरैहाय जोङो बाथा खुगा जानाय बिदि बुङोना बाथा खुगा जानायाव फैयो बुङोना नोंथां बेबायदि जानायनि थाखाय जोङो मोजाङै फाथो बस्थायावहाय सोनानैहाय बेयाव मोजाङै खोबनानै दोनगोन जाहाथे गुदुं जानानै बियो मोजाङै गाजा हरो बिदि नङाब्लाबो जोङो फाथो बस्था गैयाब्लाबो जोङो हायाव फोराव लखबनानै जोंनि जेरैहाय थासलाय थालिरलाइ बेफोरजों मोजाङै खोबथेनानै दोनगोन जाहाथे बियो मोजाङै फुदुं जानानै गाजा अरो बेनि उनावहाय जों जेब्ला‌ गा जा अरो रो बा बाथा खुगा जायो अब्लानिया जोङो फोहैयो फोथारावहाय बेखौहाय फोनाय आन माब्ला फोनांगौ आरो नङाब्ला माब्ला गायजागोन बेखौ जोङो बोरै मिथियो बुङोब्ला बिनि देरनाय बा बिनि दानखौ जोङो हिसाब खालामनानै फुनाय जायो गायनो थाखाय जेरैहाय जोङो दानसे खावसे बा दानसे बेफोरबायदियाव फुनानै लायो गायनो थाखाय जोङो गायनो थाखाय जोङो साथाम बेनि उनावहाय फोमोनो खायसे बायदिया सानै एवनानैहाय फोमोनो नाथाय खायसे बायदिया साथाम हेवनानै फोमोनो आरो बेयो गाव- गावबा गावनि सुजुग सुबिदाखौ खौ नायनानै हेवनाय जायो जोङो बेखौ बुंनो हायादि स साथाम हेवथारनांगौ सानैहेवथारनांगौ होननानै थिग बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव माब्ला गायनो बुङोब्ला जोङो बेयो गावाबागाव बयनिबो सुजुग सुबिदाखौ नायनानैनो जायो बेबो जेरैहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय जि जोंनि आबै- आबौमोना फोरोंबोनाय हिसाबै जोङो जेब्ला माइ गायनो न नागिरो अब्ला जोङो रबिबार नङाबा बिस्थिबार जोङो जेरैहाय गुरु बाराय बु ङो बेफोरबायदिखौ नायनानै जोंनि माइ आबादा जाहाथे मोजां जायो जेबो एम्फौ-एनलाया अरा बिनि थाखाय जोङो आइ बिमा लोखि आरो जोङो जेरैहाय कार्तिक गसाइ बुङो जायो एम्फौ-एनलाखौ सामलायो आरो लावखार गस्लाय बेनि मुङै जोङो बुजा बाउग्रोना लानानै आखाइ लानाय बुङो जों जायखौ। बैदिनाखालि जोङो आ आय लानानैहाय गायनाय जायो नोंथां। नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन आबादनि सायाव।
हागोन नोंथां औ। जोंहा ओ आबाद होनोब ब्ला मेसें आरो दैज्लां दाहाय नोंथां होननाय बायदि मोननै बोथोराव जोंहा आबाद आबादखौ मावनाय जायो। जेरै दैजांनि आबाद होनोबा जोंना गुबैयै माइ आबादानो जोंनि ओ बेखौ जोङो गोदोनि दिनाव आसु माइ आरो माइसालि माइ बिदि आसु माइखौहाय जोङो माइसालि माइनि सिगां जों गायनाय जायोमोन ना आथिखाल समाव जोङो बे आसु माइ खौ ओ गायनाय जोङो नुबांनो थांलिया बेनि अन अनगायैबो दैज्लांनि आबाद होनोब्ला जेरै थास' फाथो ओ खुमब ब्रा जोगोनार बेफोर आबादफोरखौ जोङो दैज्लाङाव मावनाय जायो आरो मेसेंनि आबाद होनोब्ला जोंहा ओ बेसर सिबिं आरो ओ ओरै कबि ओ दालि आरो लाइ, लाफा, मुला बेफोर आबादखौ जोङो मेसेङाव मावनाय जायो दा आङो नोंथांनो जोंनि दा दैज्लां समाव मावनाय फाथो आबादनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सान्दों। ओ फाथ-फाथो आबाद खौहाय जोङो ओ फागुन सैत्र दानावहाय फोनाय जायो। बेनि ओ जायगा फोनायनि जायगा होनोब्ला जोंहा ओ माइ गायग्रा दुब्लियावबो जों बेखौ फोनो हायो। मानो मानो होनोब्ला जोङो माइ गायनायनि सिगां-सिगांनो फाथो आबाद जों बोखांनानै लानाय जायो बेनिखायनो जोङो ओ फाथो ओ माइ गायग्रा जायगायावबो ज जोङो फाथोखौ फोनो हायो आरो गुबुन गुबुन जोङो ओ दै हाबै जायगा बोरि ओनसोलावबो जोङो फाथो आबादखौ जोङो मावनो हायो। बे फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो हालेवनानै लाग्रोनांगौ। दा हालेवनायाव जोङो गोदोनि समावथ' जोंहा नांगोलजोंनो ओ एवनाय जायोमोन ओ जेरै मोसौनि नांगोलजोंनो जोङो एवनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो मिसि न ट्रेक्टरफोरजों जोङो ओ हालेवनायखौ नुनो मोनसै। दा बेफोरजों हालेवोबा जोंहा बांसिन एरो ओ मेचिनफोरजों जुदि हालेवोब्ला बेबायदिनो जोङो फिनथाम मसो हालेवनानै जोंहा फाथो बेगरखौहाय फोनाय जायो। दा फोखांनायनि उनाव जोङो फाथो आबादखौ गोबांथार जोङो ओ नायनांगौ जायो जेरै जोङो बेन्दोंफोर मोनानफबा जोंहा फाथोखौ दान ननाय समाव एसे खस्थ' जायो। बेखायनो बेनि ओ जिं-जिङाव थानाय हाग्राफोरखौहाय जों मोजां मोजाङै ओ एवनानै होनो गोनां जायो। फाथोआव फाथोआ जौवोबा बेन्दोंफोर मामफब बायदों नामा बेखौ जोङो सम-सम सप्तासेयाव खनसे ब खननै बिदिनो फाथो आबाद बा फाथो थिलिआव जोङो हाबनानै बेखौ नायनो गोनां ज जायो बेनि उनावहाय जेब्ला ओ फाथोआव एम्फौफोर जाबायदों नामा बा मोसौ मोसाफोर हाबबायदों नामा बेखौ जोङो ओ रैखाथि होनो थाखाय एम्फौ जानायखौ जोङो मुलि सारनानै होनो गोनां जायो आरो मोसौ मोसा हाबनो हायि बादि जो जोङो बेरा दुमख'न्नानै होनो गोनां जायो थिग बेबादिनो फाथोआ जेब्ला देरै-देरै देरो दाननायनि सम जायो अब्ला जों बेखौ ओ ओ खायफाया ओ हाजिरा होयो खायफाया न'आवनो दानो। जायफोरा न'आव मावग्रा दांग्रा दं बा दाहोना रुवाथि दङ। बेफोर न'आवनो दाननो हाबाय आरो जायफोरा न'आव फिसा-फिसौ बुरजा बेफोरो न'आवनो दाननो हाबाय नाथाय जायफोरा न'आव रावबो मावग्रा गैया बा एसेल' बेफोरो खामला हाजिरा होनानै फाथोखौ दानहोनाय जायो दान्नाय समाव खायफाया बिगा हिसाबै दानहोयो खायफाया मुथा हिसाबै दानहैयो बिदिनो आथिखालनि दामावथ' मुथा-मुथासेयाव थायबा गाहामै हामनि दानहोनाय जायो आरो बिगा हिसाबै जोंहा गोबां ओ हाजारथाम गाहाम जोङो ओ होनानै फाथो खौ खामला होनानै दानहोनो गोनां जायो थिग बेबादिनो दानखांनायनि उनावहाय जोंहा बे फाथो निफ्राय दुरुं बख'नो थाखाय बा सेरनाखौ आलदा खालामनो थाखाय जोङो मोनसे फख्रियाव बा दैयावहाय जोङो गोबाव सम बेखौ सोमनानै होनो गोनां जायो नोंथां। एखौ सो सोमखांनायनि उनावहाय जोंहा जेब्ला मास बिदिनो मोनसेसोनि गेजेरावबा बिस फसिस दिनसोनि गेजेराव जेब्ला फाथोआ मोनो अब्ला जों बेखौ खौ आरो खेबसे फिन सुनायाव जोङो खामला बा हाजिरा होबावनो गोनां जायो। ओ बेखौ फाथोआ जुदि मोनोब्लासो जों बेखौ दैयाव आराम सुखांनानै दुरुंखौ आलदा आरो फाथो सेरनाखौ जोङो आलदा खालामनानै दोननो गोनां जायो। दा बेखौ दोनखांनायनि उनावहाय जोङो ओ फाथोखौ जेब्ला सुखाङो अब्ला जों सेरनाखौबो आलदा खालामबाय आरो फाथो दुरुंखौबो जों लाबोनानै ओ औवाफोराव दान्दा खालामनानै जों बेखौ फोरान्नानै दोनो जेब्ला बेखौ रानजासे फोरान्नानै ओ दोननायनि उनाव जों बेखौ आराम ओ खन्नानै फाल्ला फोरजों जों सुनानै बाजाराव फानहैनाय जायो बेनि उनाव सेरनाखौ जोङो गोबां ओ बेफ बिथिङाव बाहायनाय जायो जेरै गलिफ्राव ओ उखुम उलाबनाय बेफोरबायदि बाहायो आरो अर जरायनाय आरो इन्जुर दुमनाय गोबांथार बिथिङाव जों जोङो फाथो सेरनाखौ बाहायनाय जायो। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे बाहायजाथाव मुवा। फाथो सेरनायाहाय बेनि अनगायैबो जोङो बेरा होनायफ्रावबो जों फाथो सेरनाखौ बाहायो बेबायदिनो जोंनि बर'फ्रा बर'फ्राल' नङा गुबुन जाथियाबो फाथो आबादखौ मावो बेबायदिनो फाथो आबादखौ मावनाय जायो दा बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायनायनि समाबो जाबाय दा जोंनि सावरायनाय बे खौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो